हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
थाङा
खोनादों।
अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रियावनो दंथ'यो ना?
औ
बिदिब्ला आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो दसे मागोनि रालायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ
ओ बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां
ओम
नोंथांमोना मागो मागो समाव मा मा फिथा दनानै जायो?
जोङा मागो समाव फिथाखौ मोननै रोखोमनि लिरनानै जायो मोनसेया जाबाय माइरं न'नि माइरं माने माइरं आरो बै माबा मा होनो उम माबा नङै माइफ्रा मोनसे न'नि माइब मोनसे जोङो माइब्रनिफ्राय जोङो फिथाखौहाय थारा लारु बानायो ओमफ्रायहाय बे एनथाब बानायो ओमफ्राय हासुंनिबो फिथा बानायो ओमफ्राय आरो जोङो बै माबा फिथाजों जोङो जोसा माइरंजों फिथा लावदुमबो बानायनानै जायो आरो जोंहा गोबां रोखोमनि फिथा मोन जानाय जायो ओफ्राय नोंथांमोनहालाय
जोंहाबो अखाफोर फिथा फिथा एन्थाब फिथा लारु नारेंखल लदु जायो नोंथां ओमफ्राय नोंथां बेफोरखौ जों माबोरै बानायनाय जायो माबोरै सावो बेफोरनिफ्राय बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां जोंहा फिथाखौ गिबियावहाय माने अनखौ देनानै लाग्रोयो जोसा मरंनि नङाबा माइब्रानि माइरंखौ जोङो देनानै लाग्रोयो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो न'वाव लाबोनानै उवालावबो देयो माखासे बे एन्थाब जानो थाखाय जोंङो उवलाबो माखासे देनानै लायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोसा माइरंखौबो देसिगोन देखायनानै न'वाव लाबोनानै फिथाखौ दैजों माने लारु जानो थाखाय दैजोंहाय माबासिगोन आरो बेखौ आरो मा होनो फकरिबो जानो हायो दैजों लाव लाव बाननानै फकरिबो सङो नङाबा बे फिथाखौहाय लारुजों लारु दानानै गल गल दानानै होसिगोन माबायावहाय थाव गुदुङाव रेपन्टावआव होनानैहाय जोङो बेखौ जानाय जायो आरो नारेंखलबो फिथा बानाय बेनि बे फिथानि सिङावें बो होनो हायो जोङो सिबिंबो होनो हायो गोबां बेसाद माने जोङो जाग्रा गोदै बुस्थु सिनिबो होनो हायो आरो नोंथां
ओ बेओमहाय फिथा लावदोंबो बिदिनो जोङो देनानै देखांनानै जोङो माहोनो गारहथायाव दै गुदुं फुदुंनानै जि गोबा लानानै थिंख्लि मुख्रा लानानै जों बे बेबायदिनो थिख्लि मुख्रि फिथाखौ होननानै बे फिथानि हाय जोङो जिखौ खोबनानै बे बेबायदिनो जोङो माबाखौ स संनाय जायो आरो फिथाराव लावदुमखौबो संनाय जायो आरो
औ नों
ओमफफ्राय नोंथांमोनहालाय माबायदि माबायदि रोखोमनि फिथा बानायनानै जायो मागोआवला
जोंहाबो बिदिनो जायो नोंथां जे जोङो माइरंखौ देनायाव गुरै जानो थाखाय जोङो सोमनानै लायो दोक्सि एबा गामलायाव बिनिफ्राय जोङो जोंथ बांसिन न'आवसो देनानै जायो नालाय नोंथां उवाल जोङो सुनानै लाग्रोयो ओमफ्राय एसे फोराननानै लायो आरो जानायनि बेनिफ्राय जोङो माइरंखौ जेब्ला रुयो अब्ला जोङो सुखांनानै उवालाव होनानै देयो आरो देनानै एसे सालिनांगौ गौालाय रग रगखौ ओमफ्राय रग रग खौ सालि सालि देफिनबाय थायो आरो नोंथां बेयाव जोङो सानै मानसि नांगौ आरो लोगो सासे सालिग्रा सासे देग्रा बेनिफ्राय जोङो दे देखांनानै एसे दुहु दुहु जाबाथाय फ्राय जोङो एसे सिदोब सिदोब जानायनि जोङो माबायाव दोनो आरो उखुब माव दोनो एसे निहिरबा खुवायथों होननानै बिनिफ्राय जोङो एसे खुहायखांबाथाय अखानायै फुङावहाय दोन एवसिगोन आरो एनथाब माना जोङो गुरै आराम जायो आरो जानो नोंथां बिनिफ्राय जोङो एवनानै साहाजों जायो आरो आलासिफोर फैनायनोबो होयो नों थां आरो नोंथां नोंथांमोनथिंजाय बे मागो समाव मा मा अबाव अबाव पिकनिक जाहैयो आरो मा मा बेदर जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
नैबेन मागो फोरबो समावहाय दुब्लि बारियावहाय न' खाथि दुब्लि बारियावनो
औ
फुं मागोनि एक थारिखावनो माने एख थारिगनि सिगांनो जानाय जायो आरो पिकनिकखौ ज'नो गामिनि सेंग्रा फोर सिख्लाफोर ज' ज'नो ओमफ्राय पिक नि जाखांनानै माने बर'फ्राथ' नेम दंना मागो फोरबोआवहाय पिकनिक जाखांनानै पिकनिक जायै फुं आवनो रावबो नुयि एक बाय एक थायाव एक थारिख खालि रावबो सिखारि समावनो माने दाउ फोर दाउसिन दाउना नुनिफोरावनो सिखांनानै दुगैनांगौ आरो दुगैनानै बिनि था खायनो पिकनिक जाखांनाय लोगो लोगो पिकनिक जाग्राफोराहाय गावसिनि जाखांनाय जेब्लाबो न' बनायोना थो जिगाबनि न' थुरिनि बेखौ खौ फुङावनो सावसिगोन सावनानै दुगैसिगोन दुगैनानै न'आव फैनानै बिदिनो न'आव दुगैखांनानै न'आव फैनानै दुगैखांनानै न'नि माखासे नवाव संनाय फुंआव संसिगोन आरो बेदरफोरखौ दाउ बेदर अमा बेदर ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे बर'नि लोंग्रा बुस्थु बेबो थासिगोन आरो ओमफ्राय जेब्ला फुं जायो अब्ला होमबाना गावबागाव खाजाबो जासिगोन ओंखामबो जासिगोन बांसिन अमा बेदरखौ जो जोंङो मागो फोरबोआव संनाय जायो आरो ओमफाय बे अमा बेदरफोरखौ स संनाय या जाहैबाय थालिर फस्लाजों सङो ओमफ्राय मेवाइ गै अ बे समाव मेवाइ गोखै मोनहैया मेवाइ मोनहैया बे समाव मावहाय थायेर फस्लाजों सङो आलुफोरजों सङो खांख्रिखलाजों सङो
होमबा आङो नोंथांनो आं जोंहा बेदर संनायनि आङो माबाखौ खोन्थानो होनबा दै नोंथां
फोरमायनो हाग
औ फोरमायनो जोंहा बेदरखौहाय अमा बेदरखौ बाजारनिफ्राय बांसिन लाबोनाय जायो बिदि मागोफोरावहाय बाजारनिफ्राय लाबोसिगोन बाजारनिफ्राय लाबोनानै सुस्रनानै एसे रुदबनानै दोनसिन आरो माने एसे मोना मोनोनि बाजारफोरनियाथ' जेनेबा सालानि बिदि जायो नालाय रजनानानै दोंसिगोन रजनानै दोनखांनानै दैखौहाय साबोजों आलुफोरजों माबाफोरजों खांख्रिखलाफोरजों आलु बायसिनाफोरजों मा बे बोथोराव मा मैगं मोनो बेजों संनाय जासिगोन आरो नोंथा ओमफफ्राय नोंथांमोनहालाय मागो फोरबोआवहाय मा मा ओंख्रि जायो मा माबायदि खथखौ माबायदि रोखोमै संहानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औहाय नोंथां बिदिनो जोंबो अमा बेदर बेदर जायो ब्रयलार जायो न'नि दाउ जायो ओमफ्राय जोङो बांसिन अमा बेदरफोरखौ हांनानै जानो मोजां मोनो आरो बे समाव पिकनिक जानाय समावनो आरो जोङो नेनानै जानो मोजां मोनो हासुंफोराव आरो बांसिन जोङो हाङो बांसिन बिदि थावजों एवनायफोरखौ जानो हायाबा
औ
आरो बेनो आरो नोंथां ओमफफ्राय नोंथां जोङो बिदि जानाय समावहाय जोबोद लोगोफोरजों इन्टारेस्ट थायो आरो एसे गोजानफोरावबो हाजो हाजो बायदिसिना अन्थाइ अनला बे दैमा दैसाफोरावबो थांनो मोजां मोनो बे मागो समाव बेरायनो मोजां मोनो बिनिफ्राय जोङो न' खाथिफोराव जिगाबनि न' बानायनानै बेैलाफोर जायो आरो नोंथां
उ
होमबाना जोङो बेयावहाय जोंबो बिदिनो अखानायै फुङाव सावो आरो दुगै फुङावहाय दाउसिन दाउला नुयैनि सिगां दुगैयाबा दाउखा जायो होनना जों मिथिनो मोनो नोंथां नोंथाङाबो मिथियोना?
औ मिथियो नोंथां मानोना बियो बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो फोथायबोबाय थानाय मोनसे नेम आरो
औ नोंथां
औ
नोंथांमोनहाबो दुगैयालासे थायो नामा नोंथां?
थायाथ' जाया थाया फुङावनि सिखोनानो बे माने मागो फोरबो समाव जोंहा फुं नो सिखारनानै बिफां लाइफाङावहाय जो गय फिथाइ नारेंखल फिथाइ गोबां जाग्रा फिथाइनि दंफाङा जिव जेबो नुयि समावनो माने जाहाथे न'नि फिथाइआ गुबुननि न'खराव थांनानै माने आलासि जानो अनेख फोथायनाय दं नालाय बिनि थाखायनो जिगाब खालामोबनाय जायो आरो मोनफ्रोमबो दंफांनि दफाङाआ बिद माबा खानानै जिगाब खानानै दोननाय जायो ओमफ्राय आरो बर'नि मोनसे निम मागो फोरबोआव जोंहा न'खौहाय गोबोरखिजों लिरखननानै दोननाय जायो माने जों जाहाथे न'नि धोन सम्फतिया गुबुननि न'आवहाय थाङा बे बे आरो बर'नि मोनसे फोथायनाय नेयम नोंथाङाबो मिथियोना बे नेयमखौ
औ नोंथां मिथियो बिनि थाखायनो जोङो फुंआव लिरै लोबै दुगै लोबै लिरनानै लायो नोंखौ
औ नोंथां
होमबा नोंथां जोंनि रायल्लायनाया एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांनि जों गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां